थां हेल' नोंथां औ खोनादोंना नोंथां। औ गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरग्रोनाय थाबाय नोंथां।
औ आंनिफ्रायबो गोजोन फुंबिलिनो नोंथांसिम गाहाम हामलायनाय जासिहग्रोनाय जाबाय नोंथां।
औ, ओ बिदिब्ला नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां हागोन।
औ आं बेखौनो सावरायनो फैदों जे नोंथांजों कारेन्टनि बिसय माने कारेन्टनि बिस माने आं टपिक लानानै फैदों नोंथांजों सावरायनो होननानै। कारेन्टनि बिसय ओ‌ ओ मिथिनो लुबैदों नोंथांनिफ्राय, माने जों कारेन खौ माबोरै माबोरै बानायनाय माने माबोरै बोनो हायो माबोरै खालामबा जों कारेन्टखौ मोननो हायो बिनि बिसय मा खालामग्रोनांगौ जों कारेन्ट मोननो थाखाय
औ नंगौ नथां औ जोङो गिबियावनो औ जों गिबियावनो कारेन्टखौ मोननो थाखाय जोङो कारेन्टनि खुन्थिया पाखा खुन्थाखौ जोङो गायग्रोनना लानांगौ जागोन। ओमफ्राय‌ओ मोब्लिब फैग्रा थारखौ जोङो
औ।
खुन्थियानि सायाव होनांगोन जायो होनांगोन। ओमफ्राय ओ मोब्लिबजों जों दानिया गोबां रोखोमनि खामानिफोर मावनो हायो, दानियाथ' मोब्लिब नङाबानो जेबो खामानियानो जाया बांसिन खामानियानो दानि मोब्लिबनिल' जायो बांसिन, बां खामानियानो दानि जुगाव मोब्लिब मोब्लिबजोंनो माव
औ मोब्लिबानो जोंनो औ जोबोर खामानियाव अनसुंथाइ खालामो नामा
औ औ औ दानि जुगाव मोब्लिबा जोंनि जोंनियाव गोबां गोनांथि जानानै फैबाय जेरै जों दानि जुगाव जों माइ संनोबाबो मिलफोराव दानिया गोदोनि रखम थावफोरजों सालायनाय नंला दानिया बांसिनानो मोब्लिबजोंल' जाबाय माइ माइ माइ माइ सौग्रा मेचिनफ्राबो दानिया मोब्लिबदों जाबाय ओमफ्राय जों न' न'आवबो जों दानि जुगाव गोदोनि बायदि जोङो साथि साथि लेमथ' बेबायदि लागायला। गोबां गोबां खम जालांबाय गोदोसो जोङो कारेन्ट गैयै समाव जोङो लाइन लाइन गैयि समाव जोङो साथि एबा लेम्पफोरजोंनो जोङो फरायनोबो नांगौ जायोमोन ओमफ्राय बेफोरजों आं ओंखाम‌ जानो हायोमोन नाथाय नै दानि जुगाव जोङो मोब्लिब फैनाय लोगो लोगोनो जोङो बेफोरखौ बेफोरो बेफोरो गोमालांनो हमबाय आरोखि दानि जुगाव औ। आरो पहराबो गोबांसिन जायो लेमनि साथिनिस्राय दानि जुगाव ओमफ्राय जोङो खाम टि बि टिभिफोरखौबो जोङो कारेन्टजों नायजायो ओमफ्राय जोङो
दा
फ्रिस दा जोंनि जे गरम बोथोराव जोङो दै गुसु खालामनो थाखाय जोङो कारेदो जोंङो फेसबुकखौ बाहायनो हायो आमफ्राय जोङो ओ जेरै एसिफोर बाहायनो हायो रुमफोराव जोंनि रुमफोराव जोङो गरमफोर मोनबा जोङो एसि लागायनानै जोङो थानानै गावखौ गोजोनग्लाय होनो हायो थान्दायाव। दानि जुगावथ' गोदोनि बायदि गिसिब फोर सिबांनायखौ जों गोबां खम नुनो मोननाय जायो आरोखि औ। ओमफ्राय ओ जोङो न'फोराव जोङो फांखा लागायनाबो दानि गरम बोथोराव जोङो फांखा नङाबानो दानिया
औ
जेबो माने जोङो न'फोराव जोंना दानिया हाबना थानो हायि जालांबाय बेफोर फांखा फ्रिज गाससिबो बो जोंना ओ कारेन्टजोंनो मोब्लिबजोंनो जोङो बाहायनाय जायो आरोखि।
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
औ नंगौ आओमफ्राय आं नोंथांनिसिम मोनसे सोंनो सानदों ओ नोंथांलानाव मोब्लिबजों बाहायनाय मा मा बेसादफोर दं नोंथाङा एसे फोरमायनो हादो।
औ नोंथां आं गिबि गिबियावनो फोरमायनो सानदों जे जों मोब्लिब जों गोबां जोङो बाहायनो हायो जोङो टि भि माने जों टिभि खौबो मोब्लिब नङाबा जोङो नाय नायनो जोबोर उसुबिदा जायो बिदिनो बिदिनो मोनसे ओ मोनसे मा होनगोन बेखौ बक्स होनगोन माने बुक्स दाम दामग्रायानो जा औ मेथाइ खोनासंग्रा मोनसे मिउजिक खोनासंग्रा बेखौबो। जोङो मोब्लिबजोंनो बाहायनायखौ जों गोबां नुनो मोनबोदों। ओ बेबायदिनो गोबां बिदिनो ओंखाम संग्रा ओंखाम संग्राबो जोङो गोबां ओंखारबाय ओंखाम संग्राखौबो जों नुनो मोनदों। बेबायदिनो गोबां बेबायदिनो मिक्सार माने बायदि मिक्सार खालामग्रा जाग्रानि बागै माने फिथाइ सामथाय मिक्सार खालामग्रा। बेबायदिनो गोबां जोङो नुनो मोनबोदों नों थां बेबायदिनो मोब्लिब मोब्लिबा जोंनो जोबोर खामानियाव माने जोबोर मदद होयो आरो। दा बायदियाव माने जोङो मो ब्लिब नङाबा जोङो फरायनायाबो जोंनि फरायनायफोराव जोबोर उसुबिदा जानायखौ जोबोर माबा खालामो आरो नोंथां जों फरायनो फरायनायफोराव बा ल लेम नि अनगा बा साथिनि अनगा जों मोब्लिबखौ गोबां बाहायनाय ज
औ औ औ। दानियाथ' लेम गैयाबा कारेन्ट गैयाबा जोङो लेम्पफोरजों कारेन्टजों कारेन्टआथ' थांलाय फैलाय जायो नालाय दा दैज्लां बोथोर नालाय थांलाय फैलाय जायो बांसिनानो जोङो ओंखाम जानोबो दानि जुगावथ' ओंखामबो जाबावला कारेन्ट गैयाब्ला माने मानसियानो कारेन्टजोंसो सोलिनाय जानाय रखम जाना दङ आरो दानि जुगाव नोङो औ फरायसाफ्राबो दानिया कारेन्ट गैयाबानो बिजाबखौनो दांला साथिदो दांला ओमफ्राय कारेन्ट फैबासो दांगोन।
औ औ नंगौ नोंथां दानि जुगावथ' मबाइलखौबो मबाइलखौबो कारेन्टजोंसो चार्ज होनायखौ जों गोबां नुनो मोनबोदों। दानि जुगाव बांसिन कारेन्जों कारेन्टजोंसो मबाइलखौ चार्ज होयो आर ना। बे मबाइलखौ कारेन्टजों सार्ज होआबाथाय बे मबाइलखौ जोङो बाहायनो हाया। जोबोर गोब्राब बाहायनो हानाया गोबां जोङो बेबायदिनो नुनो मोनबोदों जोङो कारेन्टनि बिसय औ
ओमफ्राय नोंथाङा कारेन्टखौ माबे समनिफ्राय मााबे समनिफ्राय कारेन्टखौ नोंथाङा गिबि मोनदोंमोन नोंनि
गिबि
नोंसोरनि गामियावहाय माब्ला सनाव बेसेबां सनाव कारेन्टखौ बोजेनदोंमोन गिबि?
औ बे समावथ' जेब्ला जोङो उन्दै उन्दैमोन नालाय एसे औ बे समाव कारेन्टआ माने उन्दै माने बारा उन्दैबो नंद्राया आरोना नोंथां। बेबायदिनो टु थावजेेन टु टु थावजेेन टु बा थ्रि फोरनिफ्रायसो जोङो माने कारेन्टखौ मोनबोदों आरोना जोंनि गामि ओनसोलाव। माने जोंनि गामि ओनसोला भिथोरिया जाहैबाय नालाय नोंथां। बिनि थाखायनो बेबायदिनो भिथोरिया जायगाखौ खौ माने बे गिदिर गिदिर मानसिफोरा नुसनफैया खनफैया बेबायदिनो कारेन्ट कारेन्ट बोनो थाखाय बेबायदिनो गोबां माबानि गोनांथि जायो आरोना औ नंगौ नोंथां औ
नोंथांमोननिसिम नोंथांमोननि जायगायावहाय ओनसोलावहाय कारेन्टफोरा दाफोर दााबायदियावहाय बार'खा दाथ' दैज्लां बोथोर नालाय बार'खानि टाइम जायो बिदियाव नोंथांमोननिसिम कारलेन्टनि माबाफोर प्रब्लेमफोर होयो नामा जेरै थांलाय फैलाय जानाय एबा खाननै खानथाम कारेन्ट फैयामोना थानाय बिदिफोर माब्लाबाफोर जाफेरबाय नामा नोंथांमोननिसि
जानायाथ' दैज्लां बोथोराव जानायाथ' दैज्लां बोथोराव गोबाङानो जायो बा गोबां खमबो जायो बा अखानि थाखाय मोब्लिबखौ अखानि दैबाना जानायनि थाखाय मोब्लिबखौ बा आ खम खौ जों नुनो मोन्दों मानो होनोब्ला बार अखा फैबा अन्थाइ फैबा माने मोब्लिबा ओ बे बारजों बे मोब्लिब खुन्था बा थार बियो जनानै थानायखौ जोङो नुनो मोनदों बेबाय बिदिनो जोंनि ओनसोलाव बेबायदिनो जायो आरोना सम सम मानो होनोब्ला बार अखा फैब्लाथाय मोब्लिबनि थारा माने जनानै माने सत जानो नागिरो आरो ना।
औ औ औ औ नंगौ नोंथां बिदिनो जोङो गोबां मानसिनि जिउ खहाबो जानाय नुनो मोनबोदों नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
औ कारेन्ट सट जानानै सोरबा जि गावनि जिउखौनो गावनि आगोमा जिउखौ फोजोबना लानांदों। औ बिदिबो जों नुनो मोनबोनाय जादों आरो कारेन्ट बे मोब्लिबजोंहाय
औ नंगौ नोंथां दानि जुगाव थ टम टम बेटारि गारि टम टम बुंब्ला बुजि खायोना नोंथां बे बेखौ जोंङो कारेन्ट जोंनो मोब्लिब जोंनो सार्स होनानै जोंङो सालायनायखौ जों नुनो मोनदों। बिदिनो लामा हान्थिनाय बा भारा बोनाय बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनदों आरो। नोंथां बेबायदिनो स्कुटिफोराबो खायसे कारेन्टजोंनो सालायनाय दङ कारेन्टजोंनो खारनाय दङ बा बे स्कु टिखौ बा बे बेटारिया कारेन्ट जों माने चार्ज होआबा बे स्कुटिखौ माने सोलायनो गोब्राब आरोना नोंथां‌।
औ नंगौ नोंथां नंगौ औ दानियाथ' कारेन्टजोंनो गोबां गारिफोरबो ओंखारबाय काराबो दानिया ओ कारेन्टनि ओंखारबाय आरो दानियाथ' नै सिटि बासफ्राबो टाउन सोहोरफोराव दानिया सिटि बासबो सालायसै कारेन्ट जोंनो।
औ नंगौ
औ नोंथांलानाव ओ नोंथांनि न'आव मोब्लिबजों बाहायनाय फांखा एबा टिभि एबा मिक्सार मेसिन फ्रिज बेफोरबायदि माबाफोरबो जिनिस दं नामा?
औ दं बेबायदिनो जोंनाव बेबायदिनो जोंहा बाहायो माने खा ओ खारेन्टजों आरो ना मोब्लिबजों माने टिभि बेबायदिनो बेबायदिनो टिभि मिक्सार मेसिन आरो दामग्रा दामग्रा माने मिउजिक खोनासं संग्रा माने ओमफाय औ थम थम आरो बेबायदिनो मबेल आरो फांखा फांखा माने फेन आरो ना नोंथां। औ बेबायदिनो जोंहा गोबां अनेकथा माने बाहायो आरोना नोंथां। बेबायदिनो जोंहा मोब्लिबजों गोबां चार्ज होनानै बाहायनाय जायो आरोना नों थां टस बेबायदिनो टर्चफोरखौबो जोङो मोब्लिबजोंनो सार्ज होनानै बाहायनो हायो। नोंथां औ
माने दानिया खावसे खामानिखौ मोब्लिबजोंनो मावफ्रामजोबनाय जायो आरो
औ नोंथां औ। बिदिब्ला जोंनि समाबोथ' जाबाय नोंथां जोंनि रायलायनाय समाबो थ' जाबाय बा नोंथांजों आङो मोब्लिबनि बागै रायलायनो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय बा मिथियै बाथ्राखौ मिथिनानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय। गोसोआव नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर जासिहरबाय आं नोंथां।
नोंथांनिसिमबो आंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावनानै दिनैनि बे जों सानैनि कल रायजलायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
नोंथां औ।
औ नोंथां दे